हेल' नोंथां हेल' नोंथां औ खोनादोंना
औ खोनादों
औ आ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ औ
औ नोंथाङा दासानदि फ्रियैनो दङ ना
औ दङ नोंथां नोंथां ना अब्ला मानो कल खालामनाय जादोंमोन बेखौ फोरमायना होदो
औ नंगौ नोंथां नोंथांदो आं मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो एबा रायज्लायनो होननानै नोंथांखौ गोसोखांना फन हरनाय जादों नोंथाङा दा आंनो दसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय बिदिब्ला आं जागायग्रोनोसै नामा नोंथां
औ औ
औ आं सावरायनो लानाय टपिकआनो जाहैबाय माने दानाय लुनाय आरो ना नोंथां
औ औ नंगौ
औ दानाय लुनाय होनबाथ' जों गासैबो मिथिखायो मा दानाय लुनाय माने मा माने जोंनि बर' हारिनि मोनसे दानाय लुनाय माने नेरसोन आरोना बियो गोदो गोदाय आबौ आबैमोननिफ्रायनो सोलिबोखानाय गाननाय जोमनाय एबा
औ औ
सि दानाय आरोना बेखौ आबै आबैयानो सिगाङो गोदो दादों लुदों गोबां रोखोमनि बायदिसिना हाजो हंखरनिफ्राय बिसोरो बिलाइ फोरोदों दंफां बिलाइफोरदों बायदि रोखोमनि गाबफोरखौबो फोनो मोनदों। एबा फोननायखौ जोङो खोनादोंमोन एबा मिथिदोंमोन आरो ना। बिजाबफोराव औ बिदिनो जोङो दानाय लुनाय होनोबाथ' जों गा सैबो मिथिखायो। गोदो गोदाय न'खर न'खरथ' हिसान थायोमोन जेरै ओ हिसान खुन्था एबा हिसान ओ बयनिबो उसुं उसुं उसुं गादायाव नुनो मोनोमोन आरो ना नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा हिसान दानायाव मा मा रोखोमनि मा मा आगजुफोरजों बाहायनानै हिसान दायो?
औ हागोन थारैनो जोङो बा जोंनि दानाय लुनाय बा जि जोम दानाय लुनाय गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे हारिमुनि बाहागो होननानै जों बुंनो हायो गोदोनिफ्रायनो बर' आइजोफोरा गाव नि नांगौ बायदियैहाय बा गाननाय जोमनायाव गावसिोरनि नांगौ बायदियैहाय माखासे गानग्रा जोमग्राफोरखौहाय गानबोदों आरो नङा होमबा? दा बे गानबोनायाव बिथांमोनहा माखासे गानग्रा जोमग्राखौ जेरै दख'ना गामसा आर'नाइ जेरैहाय बेबायदिनो सादोर आरो उन्दुनाय बा सिमा महरै जेनेबा बिसिनाययाव बनो थाखाय थाखाय सिमा महरै दानाय बेबायदि जि जोमफोरखौ बिसोरो बा बर' आइजोफोराहाय दानानै गानबोदों बा जोमबोदों आरो नङा होमबा दा बैबायदि दानाय लुनायावहाय जेरैबायदि जोंनो नांगौ माखासे मुवा बेसाद बेफोर जायो मान गोनांथि जायो आरो। जि दानाय लुनायावहाय दा बेफोर मुवा बेसादखौबो बा आगजुफोरखौबो बिथांमोनहानो बा गोदोनि माखासे बर' सुबुंफोरानो बेफोर आगजुफोरखौ नांगौ बायदि दिहुननानै लाबो फोरनोबो रोंदों आरो जेनेबा खुन्दुंखौहाय एम्फौ फिसिनानैहाय खुन्दुं लुनानै जेरैबायदि खुन्दुंखौ दिहुनो। थिग बेबायदिनो जि दानायाव नांगौ जानाय माखासे आगजुफोरखौबो बिथांमोनहा मिथिंगायावनो मोननाय माखासे जेरै औवाफोरजों बानायनाय जेरै माखासे बिफां लाइफां जेरै दंफांफोरजों बा गय बिफांफोरजों बै माखासे आगजुफोरखौ बेफोरनि गेजेरजोंहाय दिहुनबोदों आरो।
दा बुंनो थाङोब्ला जोङो बेयावहाय माखासे जि दानायाव औवानि बानायनाय माखासे आगजुफोर मोननो हायो। जेरैहाय जोङो बुंनांगोन औवाजों बानायजानाय जेनेबा जि दानायाव नांगौ जानाय आगजु महरै जों मोननो हायो। जेरै गनसा सेवारि बेबायदिनो आरो बदांगि गर खा आरो मा होनो जेनेबा दख'ना दानाय बा गामसा देनाय गुस्थि बा रुगुंखौ रा खाफोद खालामनो थाखाय गोरा खालामनो थाखाय जेरै फुथुल थुयो नङा होमबा दा बे फुलखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायोमोन आरो आरो बेबायदिनो मा होननानैल' ओ न'लि जे खुन्दुं खुन्दुं दानायाव बा जि दानायावहाय जे जोङो माखुआव सोयो नङा होमबा बै नलिखौबो बेयावहाय औवाजों बानायनाय माने फ्राय बांसिन खायफा खायफा बानायो आरो अब्लाबो माने दंफांजों बेखौ बांसिनै बानायोमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो न' बबिन जे खुन्दुं जमा जमा सानानै लाया होमबा जोङो बेखौबो माने दंफां बानाय जायो आरो आरो बै जे माखु बेखौबो आरो थार गान्दै बेफोरखौहाय दंफांजों बानायनाय जायोमोन आरो बांसिनै ओरैनो थाङोब्ला सालनि दंफांनो बेफोर आगजुफोरखौ बानायनाय जायोमोन आरो बेबायदिनो माखासे जे दंबावो जेरैहाय सोरखि दाङोनाथा आरो बेबायदिनो सोरखिया जोंना मोननै थायो आरो ना मोनसे फिसा आरो मोनसे गिदिर जोङो जेब्ला खुन्दुंखौ जों खुन्दुं गुबैखौ दख'ना दानायाव मायदि होयोब्ला जोङो सोर फिसायावहाय सोनानै माइदिखौहाय होनाय जायो आरो जेब्ला जोङो सिगां माने आवा खुन्दुं थुननाय होनो जायखौ खौ माने गोरानैनो थुननाय आरो बेयो माने जों बेयाव ओंखाम सिफ्लेया जोंनाथ' माइदि होब्ला ओंखाम सिफलियो नालाय दा बै जि सिगां थुनग्रोनानै लाग्रोयो नङा होमबा माने जेथो जेथा जायो नालाय खुन्दुङा बेखायनो
स्र खालामनो थाखाय जों गिबियावनो आवार थुननानै लाग्रोयो आरो दा बेयाव जों दा माबा मा होनो बै जे सोरखि गिदिरा बेखौ नांगौ जायो आरो ओमफ्राय जोंना बाहाय दाङा नाथा नांगौ दाङा नाथाया जाहैबाय जोंहा सोरखि बिनिफ्राय जे सोरखियाव जे जों खुन्दुं सोदोंमोन नङा होमबा मुथा मुथा जों बेखौ माने मोजाङै दाङा हाथायावहाय थुननानै लायो आरो बे थुननायानो जाहैबाय माने बेखौ फिदिंनांगौ आरो आखायजों ओमफ्राय आखाइजों फिदिंनानै बेखौ मोजां मोजाङै नांगौ माने जखानि बारा बुद्रा बुथुना आरो एसे एसे बिदिनो
औ
दाथ' जोंना खुन्दुङा रेवासे रेवानै बेबायदि थायो नालाय बिदि एवाबा सय एवा जों थाइसे गाहाम जायो आरो ओमफ्राय गोदोनाथ' बेबायदि रेवा रेवा फ्राय जेनेबा इन्दि खुन्दुंजों लुनायमोन नालाय ओरैनो मुथा मुथा लुयोमोन आरो बेबायदि ओमफ्राय बेबायदिनो दाङा नाथाखौबो नांगौ जायो खुन्दुं थुननो थाखाय आरो जोंनो बबिनखौहाय खुन्दुं बे माइदि होखांनायनि उनाव जों दख'ना लायोब्ला आरो बेयाव खुन्दुंखौ जमा थुमनानै दोन माने सानानै दोननो थाखाय नांगौ आरो जोंना नलि नलिया जाहैबाय जोङो जेब्ला दख'ना दागोन बेखौहाय माने बै माबायावहाय माआव सोयो आरो ना बे नुरियाव सानानै खुन्दुंखौ नलियावहाय सानानै मखौ सोनानै दानाय जायो आरो दा बैफोर माखासे आगजुफोरखौ नांगौ आरो जोंहा गाहायै नांगौ होननानै बुङोब्ला जोंना सालखुन्था सालखुन्थाया जोंना थंब्रै जानांगौ आरोना सालखथा हाया जोंना मोनब्रै जानांगौ बेखौ फ्राय बांसिनैनो औवा औवा बुरखा बेखौ हास'नाय जायो आरो समान समान फानि लानानै ओमफ्राय खायफाया मानिे गय बिफांफोरजोंबो बानायो आरो बिदिनो दंफांफोरजोंबो बानायो आथिखालथ' बांसिन जोंना माने
सालखुन्थाखौ माने बेबायदि गायनाय जाला आरोना जे रै दैिमेड थाखाय ना आथिखालथ' बेबायदि जे बिदिखौ बाहायसै आरो रेडिमेड थाखानाय जायखौ फ्रेम होननानै नानै बुङो औ बे फ्रेमखौहाय माने बाहायनाय नुनो मोनसै आरो माने फ्रेमखौ दंफांजों बानायनाय जायो बेयाव रेडिमेड माने जाबायदि रासो थार दोननाय थारनि थाखाय जायगा ओमफ्राय बेबायदिनो गान्दैफोर फाननो थाखाय बेयाव रेडिमेड थाखाजोबो आरो बे बेखौ ओरैनो बांसिनै दंफांजों बानायनाय जायो बिनि अनगायैबो जोंङनो नांगौ रासो रासआ जोंना बेयाव लहानि जायो ओमफफ्राय रुगुङाव माने बेयाव लबार्ट माने प्लास्टिक बेबायदि माने रुग'आव बेबायदिनो बानायनाय जायो आरो ओमफ्राय गोदो खौ आङो बारा मोजाङै मिथिला दायो जोङो रासोखौहाय जे बाजाराव मोना होनबा बेखौनो बाहायो आरो
ओ नंगौ
बेबायदिनो नो नो नांगौ जोंनो माने खुन्दुंखौ जे जिखौ दानायाव जों महर सिखांनांगौ नालाय बेनिखायनो जोङो नो नांगौ आरो नोखौ गोदो आखाइजों खननानै दायोमोन हासुंफोरावहाय हासुंखौथ' नांखागौ नालाय
औफ औ खोनादों खोनादों
औ ओमफ्राय गोदो रासोखौ औ नोखौ गोदो माने आखाइजों खनोमोन आरो नाथाय दायो बाजाराव मोनखानाय रेडिमेड प्लास्टिकनि बानायनाय बा बियो पेरा सुटजों बानायनाय आरो जों बुंनांगोन पेरा सुट बेजों बानायनाय रेडिमेड बेखौ माने बायनानै आथिखाल बेयावनो जिफोरखौहाय थिखोनानै बा जिफोरखौ बा खुन्दुंफोरखौ खायनानै बे नोखौहाय नोनि गेजेरजों दानाय जायो आरो
बेबायदिनो जोङो जि दानायाव आगर बा आगर जोंनो गोबां बुरजानि गोबां बुरजा गुना नांगौ ज जायो माने आगरखौ सोनो थाखाय आरो बेबायदिनो गनसाखौबो बुरजा नांगौ जायो बेबायदि बिदि आरो बे माखासे आगजुफोरखौहाय जि दानायाव जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ बिदिनो गोबां रोखोमनि आगर दोङो जेरै दिंखिया बिबार हाजो बिबार आरो हाजो आगर आरोना सरि हाजो आगर बिदिनो मा होनो दाउ बिखा बिदिनो गोबां रोखोमनि आगर दङ नोंथाङा मा मा आगरखौ दिनियालागै मिथिखोरो जेरै फारौ मेगनबो आगर दोङो होननानै गोदो गोदायनि नुनो मोनो नाथाय मा मा गरखौ नोंथाङा मिथिगौ एसे फोरमायना होनो नामा?
औ औ दाथ' जों आगर होननानै बुङोब्लाथाय गोदोनि बर' आइजो फोर माखासे मिथिंगायावनो नुनो मोननाय जेरै बिबार जिब जुनारनि महर बै माखासे मिथिंगानि नुथाय फोरखौनो लानानै आगरफोरखौ एरोमोन आरोना। एरखाङोमोन एरखांनानै द्रा ग्राब खाथायावहाय बिदिनो दाननानै दोनोमोन थिखोनानै दोनोमोन आरो ओमफ्राय जेब्ला दायो अब्लाथाय बेखौ बे खौ नायै नायै फारि फारि दायोमोन आरो दा बे आगरफोरनि गेजेराव आं मोनथि
अ नंगौ नोंथां सोर अबो फै फैजोबबोबाय बिदिब्ला नोंथां नोंथाङाबो रायज्लायनानै जोबद गोजोननाय मोनबाय। जेनबा गोजोननाय थाबाय नोंथांखौ लोगो।